औ खोनादोंना औ औ आंबो खोनादों आ ओरैनो दंथ'यो दायो औ औ होमबा फ्रि दङना नोंथाङा औ औ आं प्रियैनो दङ दे ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन औ औ सावरायजागोन
औ आयदाया आयदाया जोंनि बर'फोरनि माइ गायनायनि सोमोन्दै लानोसै नामा
औ औ जागोन
उ दाथ' माने माइ गायनाय सिजोन सोलिगासिनो नालाय औ ओमफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ माइ गायनायनि सोमोन्दै ना ओ बर'फोरनि दोरोङारि बिदि माइ गायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा माने ओ माइखौ बिदि गायबोदों आरो जोंनि बर'फोराथ' मा होनो बेखौ आबादारि गाहाय आबादखौनो मावनानै जा मावो आरो गोदो गोदायनि नो जेब्ला बर'फ्रा माइ गायनानै जानो रोंजेनदोंमोन बे समनिफ्रायनो ओ माने आबादखौ मावबोदों बि ओमफ्राय
बै समाव माने आबादखौ बिदि माइफोरखौबो मावनाय जायामोननो आरो ओमफ्राय जालला माललासो रज'नानै बिदि थालाबायोमोननो ओमफ्राय सानसे समावहाय माने माइनि बेगरखौ बिदि जाला मोनला गारनायाव माने गोबां बिदि बुरजा रज'नायाव बेखौनो नुनानै माने सानखांदोंमोननो आरो अ बिदि गारोबा माने बिदि जमा बिदि खालामोब्ला माने माइया माने माथो बुरजा मोनो माथो जानो हानाय बिदि जायो बिदि साननानै उनावहाय
बे माइखौहाय जेनेबा गायजेननो सोलोंदों बिदि होनना नानै बुङो आरो गोबाङानो बिनिफ्राय माइ गायनायाव आरो जोंहा दङ माइखौहाय जोङो जेनेबा नै दा बायदियावहाय माइखौ गायसिगोन आरो एसेथ' आमथि सु वानि सिगाङावबो गायो ओमफ्राय खायसेया आमथिसुवानि उनाव बिदि गायो आरो थारमाने सिगांनि समावहाय एसे आम थिसुवानि उनावनो बांसिन गायनाय जायोमोन माइखौ नाथाय आथिखालाव आमथिसुवानि उनाव उनाव बांद्राय गायला माने सिगाङावनो खायसे खायसे गायखाङो आरो बिदि ओमफ्रायो ओ सिगांनि समाव माने बोथोरखौ नेनानै थाबाय थायोमोन जेनेबा जेला अखा हागोन अब्लासो गायगोन बिदि होननाय नाथाय आं दानि मानसिफ्रा बोथोरखौबो लामख नायला आरो जेनेबा मेसिनफोर जोंनो दै सारनाय फुख्रि दैमा दैसाफोरनिफ्राय दै सारनानै खोथिया फैयो खोथिया फोखांनानै औ खौबो बिदिनो खायसेखौबो दै सारनानै गायनाय बिदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो माइ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ माइ दां माने माइ माइ गायनो थाखाय माइखौ फोग्रोनाय जायो खोथिया फोनायाव जोंहा खोथिया जोलै बेखौ आथिखालाव ओ दखान बाजारफ्रावबो बायना नै मोनो आरो न'फ्रावबो बिदि जोलैखौ लाखिनो हायो आरो बिनि उनावहाय जोलैखौ लाखिनानै बेखौ बस्तायाव सोनानै हरसे दैयाव सोमनानै दोनो आरो बिनिफ्राय सोमना दोनखांनानै अखानायै बोखांनानै माने खायसेया बस्थायायैनो बा बस्ताफोरैनो माने थिखोनानै दोनो आरो बोरियाव आरो खायसेया दस्रानिफ्राय बख'नानै बोरियाव माने
एसे लांदां जायगा बा मोजां जायगाफ्राव थालिर बिलाइफोर बा जिफोर बनानै माने माइखौहाय मोजाङै दोनो आरो गाजा बेरनो थाखाय एसे बिनिफ्राय ओं एसे एसे गाजा बेर बेखौ माने हा खोथिया थिलिखौ हालेवनानै मोजाङैनो फोननानै मै होनानै बेयावहाय फोनाय जायो आरो ओमफ्राय खोथिया देरनो थाखाय नैजिबा बा थामजि दिन बिदि नांगौ जायो आरो बांसिन माने मास मोनसे बेफोरबायदि नांगौ जायो उनाव खोथियाखौ फोखांबाथाय ओ बियो मास मोनसेनि उनाव देरसिगोन देरबाथाय बे फुसिगोन आरो फुनानै ओ
आरो
औ दे दे माने बांद्राय गोबाव बिदि नाङा आरो खायसेनाथ' माने हासार होब्ला आजिखालि नैजिबा दिनफोरावनो फुजानाय जायो आरो आ पसिसदिन बिदिफोराव ओमफाय फुनानै गायो आथिखालाव माने गोबां रासायनिक हासारफोर बाहायो जोंना माने खोथिया गुरै खालामनो थाखायबो माने हासार सारनाय जायो फुनो हायाना गोराबाथाय ओमफ्राय आखाइफ्राबो खस्थ' मोनो नालाय मानसिफ्रा दाना मोनसे इउरिया हासारनो बे इउरिया हासारखौ माइआव सारनानै माने हरनैसो सिगां हरथामसो सिगां बिदि सारो आरो बिनि उनाव खोथियाखौ फुयो आरो गुरै जानायनि बिनि उनावहाय दङ माइखौ गायसिन गायनाय समाव व सिगाङाव जोंनिथिंजायहाय आरो माइखौ आग्लानाय होन बुङो जे जेराव माइखौ माने जाय दिनखालि गायग्रो गोन बै दिनखालि माने नखरनि गाहाय आइजोआ फुजा बिदि खुलुम हैग्रोयो आरो खुलुमनानै फुजा होयो ओमफ्राय बेयावहाय दै गोथांर लायो थुलुनसि बिदि लानानै बिदि होननानै आरो बिनि सिगाङाव माने बे लाइजौ लाइनि सिगाङाव मोनसे दंफां गायो बेयावहाय खायसेया थास' बिफां आरो खायसेया जाथ्रासि बा खायसेखौ थालिर बिफां बेफोरबायदिखौबो गायनाय नुयो आरो जेहेथु बे बिफां खौ बांसिनानो माने थैनो रोङि माने जानला मानला थाब थैलाबायि बिफां बिदिखौ गायो आरो जेरै थास'फ्राथ' जोंहा गोबां फेंखा बारायो नालाय उम बिनिफ्राय बेखौ गायनायनि जाहोना जाहैदों जेनेबा थास'फ्राथ' बिराद फेंखा बारायो नालाय जोंनि माइयाबो बेबायदिनो गसा मोजाङै बारायथों होननानै गायनाय जायो होननानै मोनथिना मोनदों आरो बिनि उनाव माइखौ बे आइ जोआनो गायग्रोगोन ओमफ्राय उनाव जाय गामिनि मानसिफोर गायनो फैयोब्ला बिसोरबो माने जयैनो माइखौ गायसिगोन आरो बे गाय गायखांनानै बिदिनो बयबो ज' ज' गायलायलायो गामिफ्रावहाय ओमफ्राय गाय खांनायनि उनाव लास्टआव जोंहा जेब्ला हाल जांख्रा जायोना बे हाल जांख्रा जानायावबो गामिनि मानसिफ्रा ज' ज' गायफैलायो हाब्रु फुनलायलायनाय बेफोरबायदि जायो आरो ओमफ्राय बे हाल जां जांख्रायाव माने बयबो मा होनगोन बेखौ जौ बेदर बिदि हैयो ओमफ्रायो जायो आरो गायखांबाथाय ओमफ्राय गायखांनायनि लास्ट र्स्टआव जोंना माने बाख्रि गायो आरो माने माइखौ बिदि बाख्रि गायनाय होनना बुङो बे साह साहा मा होनो साहा खनायाव गायनाय जायो आरो माइनाव नि ना मुङावहाय औ ओमफ्राय नों नोंथां मिथिबाय हा
माइसा गायदों
मा होनदों बाख्रि गायनायखौ न'नि मानसिया गायो औ औ न'नि मानसिया गायो आरो साहाथिंजाय औ नोंथांमोनथिंजाय बिदि गायो ना गाया?
जोंनिथिंबो गायो जोंनिथि माबायो न'नि गाहाय मानसिया बे मा होनोमोनथाय माइनाव लांनाय ना मायाबा होनो जोंनिया बेखौ बेयो गायनानै माने लास्टाव बिनिफ्राय एसे माइखो खोथियाखौ लाङो आरो माबायाव थिखोनानै खर'आव रुन
औ औ
ओमफ्राय लांनानै बाख्रि माबायाव दोनहैयो बे बाख्रि मा होनोथाय बेखौ मा होनगोनथाय जायखि जाय बा
औ औ औ औ औ औ माइनाव लांनाय बेखौनो होननानै बुङो जोंथिजाय माने रुजुना लाङो ओमफ्राय न'आव मोनहैब्लाथाय आथिं सु नानै हालायो खामफ्लायफ्रा गाखो होनानै ओमफ्राय हा ब्रु लाना थांनानै बे मा होनो बेयाव बाख्रियाव हाब्रुजों माने लिरनानै ओमफ्राय बेखौ माने हाब्रुजोंसो थाब थागोन नालाय बियो गायनाय बायदि दोननाय बिदि नुदों आरो आं
औ औ नंगौ जोंनियाबो बिदिनो
औ आरो बिदिनो माइ गायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा जेनेबा माबोरै माबोरै गायो फास्टनिफ्राय एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ औ माइ गायनायाथ' जेनेबा नोंथांमोननि बायदिनो जोंनाबो एखेयानो ओमफ्राय आं दानिखौसो बुंनो सानदों आरो आगोलो जेनेबा मोसौजों बा नांगोलजों हालेवनासो माइ गायोमोन नालाय ओमफ्राय दानिया बेलेग जाबाय आरोना दानिया माने माइ माबाजों माइ गायनायखौ नुला आरो हालेवनायखौ नांगोलानो नांगोलसो जेनेबा मोसौजों हालेवनायखौ नुनो थांला जोंनि गामियावथ' फ्राय नुलानो आरोना उन्दै उन्दैबासो बिदि हाल एवनाय नुदोंमोन आरो दानियाथ' गासिबो माने ट्रेक्टर जाजोबबाय ओमफ्राय माि माबानायल' नङा जेबा फास्ट हाल हालौवजेनो जि बेखौबो ट्रेक्टर जों खालामो हाय ओमफ्राय आरो गायनाय गायनाय खौबो दानिया खसि खायसे मेचिन लाबोग्रा जाबाय आरो खिन्थु एसे गायो आरोना दाबो खानैनिसो जनि उनाव आंनिबा गायनायखौबो बन्द' खालामसिगोन खोमा मानसिफोरा मानि मेचिन फैबाय नालाय ओमफ्राय थेवबबो दा गायनायखसो नुयो आरो बे गायनाय उनाव माइ हा माइ हानानै जि माबायो मारनाय जे बे मारोनदानायखौबो जोंनिया मेसिनजोंसो बांसिन खालामनायखौ नुयो आरो दानिया औ बे आगोलथ' मोसौजों मारा नायोमोन खिन्थु दानि मेचिनजोंसो नायो आरो ओ इनिफ्राय आरो
हानायावथ' मेसिन ओंखारबाय दाना औ औ नंगौ हानाया ओंखारबाय औ गाव गायनायबो ओंखारनाय औ गासिबो औ औ लासै लासै माने म जेनेबा म मानसिया गायनाय बा मानसिया हानाय गासिगोन आरो औ औ
मानसिफोरनि खामानियाबो गैला जालांसिगोन उम ओमफ्राय बिदिनो जोंनि जोंनि
जोंनि गामियावनो आं नुयो आरो
माइ माबाखो
माखौ बुंदों
बारा माबाखोलै माइ हानायखौबो मेसिन दो द माने औ मेसिन औ मेचिनजों हानायखौ आरो नानायखौथ' नाखायो आरो मेसिनजोंबो हानाय नुदों आङो माने गोबां सोलायबाय आरोना आगुखौ मानसिफोरा खासिदोसो
सो हायोमोन नालाय दा माने इमान गोबाव लायोमोन ना बुहुद गोबाव लायो औ औ दस बिगा बिस सिगां बिराद गोबोव गोबोव दोसो माइ हाखाङोमोन औ दानिया
जिमाननो बुरजाबाबो माने साननै सानथामावनो हायो आरो ओमफ्राय जेनेबा नायबाथाय औ सम टाइमफोरखौबो जेनेबा सेभ खालामनो हायो आरोना खिन्थु माने हाफोरा मोजां जाया आरो जेनेबा नों बे ट्रेक्टरजों जेनेबा हालेवनायावनो खायसे एम्फौफोरा थै जोबोना बेयाव माने एम्फौफोराबो मानसिफोरखौ बुंनाय खोनायो आरोना एम्फौफोराबो माने खायसे माबा होयो होननानै ओ हासार ना मा बिदि हासार बानायो ना मा होननाय खोनायो आरो ओमफ्राय बिदि थैजोबबाथाय माने माइआ बांद्राय जाया बिदि होननायबो खोनायो आरो आङो इनिफ्राय बे हानायफोराबो इदिनो जेनेबा मानसि हानाय बायदि जाला मेसिनजों हानाया ओमफ्राय नानायफ्राबो बिदिनो आरो बे हासार होनाया जेनेबा आगोलथ' हासारा नरमेलि जों बे गोबोरखिनिफ्राय बानायनाय नवाव बानायनायफोरखौनो सार रोमोनना दाथ' ओं दाथ' बिराद बायनानै मोननाय रासायनारि हासारफोरखौ जायनि जाहोनाव माने हाफोरा बिराद माबा जालांदों आरोोना हामा गाज्रि जालांदों जायनि जाहोनाव माने आबादा जानो बिराद माने गोब्राब जायो आरो बुहुत खम आबाद जायो आरो आगोल जेसेबां नोङो आबाद मावोमोन ओ बिस त्रिस